औ नोंथां मा खालामदों?
बोरै बोथोरफोरा नोंसोरनिथिं?
बोथोरा गरम नोंथां।
गायनाय फुनाया सोलिबायना?
गायनाय फुनाया लाहार फाहार खालागासिनो।
उम जोंनावबो बिदिनो गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दङ।
औ
जोंहाबो बिदिनो माइ खोथिया फोबाय जोंहा
औ जोंहा फोबाय। जोंहा माने औ नोंथां आमथिसुवानि उनाव गायनो सानदों नोंथां।
आमथिसुवानि।
औ आमथिसुवा औ औ औ आमथिसुवा।
आमथिसुवा जोबखांनायनि उनाव गायगोन नामा?
औ जोबखांनायनि उनाव दाथ' आरो रुवानिफोरबो मोना आरो खोथियाबो जौखायाखै।
जोंना एसे मिडियामनि तायेम मिडियामनि जाबाय आरो।
औ गायबा गायजासिगोन ना एसि आथुर औ औ एसि आथुर गैया जोंहानिया। अ एसे आथुर गैथ'वा होनदों नोंथां लामा जिङावनो। मेसेङाव गायो नामा नोंथां?
औ औ।
मेसेङावबो माइ
मा होनदो?
मेसें बोथोरावबो गायो नामा होन्दों माइ?
अ जोंनियाव सोरबा सोरबा गाय दै ओमफाय जोंहा गायनाय जाया। सोरबा सोरबा माने गामियाव लायो। बिदिनो मेसिं होनानै।
जोंहाबो जोंहा गायदोंमोन एसे जानो आन्था।
अ जोंनिया मा होनो दा माने अखा बोथोर ना माने अखानि थाखाय माने गायनो हाबाय माने जोंना दा। बांसिनानो गायनाय जाबाय।
जोंनियावबो दा गायगासिनो सोरबा सोरबा
अ ओइ जोंना दा सोरबा सोरबा हा गो मेसेंआव गायनायफोरखो सोरबा सोरबा हाबायबो दंबावोसो जोंना।
औ।
औ।
हाखांआखैना
मा होनदों? अह' हाखाङाखै नोंथां हाखाङाखै। बिदिनो सोरबा सोरबा मा होनो हादो। सोरबा सोरबा हायाखै। बिदिनो माखा से सोरबा सोरबाथ' गोबां हाजिरा लानानै खामानि मावो ओमफाय थाबैनो फोजोबनो हायो सोरबा। सोरबा फोजोबनो हाया। नोंथांमोननियावलाय?
जोंनियावबो इदिनो आथुर जालायो। माने गर'मबो ना थाब थाब गायनानै थाब थाब थानो लुबैयो गर'म उम।
दंलै आंबो। माखासे न'आव थानानै ओमफाय आरो बिदिनो सम मोनोबा बिदिनो माखासे मावनो गोनांफोरखो मावो।
औ फोथाराव
फोरा मोजां जायोना गामियाव ओरैनो
गामियाव एसेबां गाज्रि जाया
हा?
जि जाद्राया। मोजाङानो।
मोजाङानो होनबाथ' आबादफोरखौथ' मोजाङैनो मोनो?
औ।
औ बिनिफाय नोंसाल' गायाखैना सोरबा सोरबा गायबाय ना गामियाव गायखाथ'वा दानो ना मा होनो आमथिसुवा बायखांनायनि उनावसो गायगोन नामा नोंसोना?
गायबाय नोंथां गामियावबो सोरबा सोरबा माने जोंहासो आमथिसुवा बायनानै गायगोन सानदो आरो।
अ अ अ।
हम
जोंनिया सोरबा सोरबा गायजोब्बायानो
औ औ बिराद एडभान्स नामा नोंथां नोंसिोरनिया
बेनिफाय दाथ' खामानि माइ गायनाय जायोबाथ' ओरैबायदि खामानियानो खामानि जागोन आंना खोथिया लांनाय सा फुदुंना लांनाय जोंनो सा फुदुंना लांनांगौ गौ जायो। खोथिआ हैनांगौ जायो
औ।
औ। जोंनो मावनांगौ जागोन आरो दा साहा फुदुंना लांनांगो जागोन जोंना सा फुदुंना होनांगौ जायो ना
औ नोंसिनि साइदजों हौवाफोराबो हौवाफोराबो खोथिया फुयो खोमाना
औ सोरबा सोरबा जोंनियाव औ खोथियाबो फुयो माने माव थारोब्लाथाय मानसि गैया जायोब्लाथाय खम जायोब्लाथाय मावनांगौ जायो खोथिया बाननानै हैनांगौ जायो खोथियाखो हैनांगौ गायनायफोरनो
औ आं नोंसोरनिथिं थांनायाव हैयो होनायालाय हैयो
अ जोंनाव माने जोंनावबो बिदि दं माने
अ नोंसोरनिथिं आरो आं खेबसे थांनायाव नुदों हिनजाव मानसिफोरासो माने माइ हानाय बांसिन नुदों आरो आं
जोंनियाव नोंथां हिनजाव मानसियासो माइ हायो दै नोंथां माने जोंनाव हौवा मानसिफोरा खम आरो बिदिनो जोंना हौवासा मानसि मानसिफोरा एसे हेफाजाब होयो आरो हानायाव उमफ्राय जोंना हालौवनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनायफोरा बांसिन हौवासाफोरनि जायो आरो ओमफ्राय माइ हानायनि बेलायाव हिन्जावसाफोरा बांसिन जायो नोंथां।
औ औ औ थिगानो।
जायगा लायै जायगा बेलेगलै नोंथां माने
औ
जायगा बेलेग गुबुन जायगायाव माने हौवासाफोरासो बांसिन हायोथ' ना नोंसिनावबो बिदियानो खोमा।
जोंनियाव आगोलथ' बांसिन हौवाफ्रानो हाजोबोमोन माइखो ओमफ्राय दानिया हिनजावफ्राबो हाग्रा ओंखारबाय।
जोंना माने बिदि नङा माने नोंथां जोंना माने हिनजावसाफोरा बांसिन हानांगौ माने जोंना ओमफ्राय न'आव ओरैनो थायोब्लालाय हौवासाफोराबो हाहैनांगौ आरो जोंना हेफाजाब हैनांगौ माइ हानायाव औ नोंथां औ
उम थिगानो दं नोंथां। बिदिनो मावनाया मोजां।
औ औ माइयाथ' नोंसिनाव बेसेबां गाज्रि जायाना?
जाया नोंथां जाया मोजाङानो नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनि बायदियानो जायोथ' होमबा ना?
औ नोंथां। नोंसोरनाबो मोजाङानो जायोबा?
औ औ जोंनाबो मोजाङानो। जायो नोंथां। एख'नब्ला माने जोंनाव दै जायोब्लाथाय माने बारा मोजां जानो नागिरा एखनब्ला समाव दै जानो नागिरोना अबा अबा ओनसोलाव जोंनाव मालाबा अखानि दै जायोबाथाय माने माइखौ नागिरा मान नों माने गायफुनाय समाव दै अखा बाराद्राय अखानि दैया बारा जाना होयोबाथाय मोननो नागिरा नोंथां।
दै लोमो नामा नोंथां नोंसिनियाव?
मा होनदों?
दै लोमो नामा होन बुंदां?
नोंथां मालाबा मालाबा एख'नब्ला माने अखानि दैया जायोबाथाय लोमो माने गोदो बांसिन लोमोमोन माने अखानि जों माने दा आथिखालाव माने जाला मानो बिदिया।
अ
नोंथां खोनादों?
औ खोनादों खोनादों।
औ माने बिदि जायोमोन आरो। गोदोनि समाव बा माने आबाद मावनायाव गोबां खस्थ' जायोमोन आरो आबाद मावनाय सम समाव गोदो दाथ' बिदि। थ' गैला। गोदोनि समाव माने बांसिन बिनै जोङो माइ गायनायनि बेलायाव जोङो ओ औ खानानै बाना दै दै बारा जाना होयोबाथाय माइ फोर थैयोमोन जि खस्थ' खालामनानै खामानि मावनायफोरखौ मोजाङै मोनामोन आरो। माने बानायनाय जाखायोमोन आरो। माइ गायनायखौ जुदि मोनाबा बाया जादो नोंथां।
औ जायो नोंथां एसेबां खस्थ' खालामनानै फिथाइखौ मोनाबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
गो-गोसोआ डाउन जायो।
गोसोआ डाउन जायो नोंथां गोसोआ डाउन जायो। बैदि जाय गा लायै जायगा माइआ मोजां जायो दैे नोंथां। जायगा लायै जायगा। दा जोंनियाव मोजां जायाबा जोंनि साखाथियाव थानायफोरनि गामिफ्राव ओरै मोजां जायो आरो। ओरै जोंनि एसे दुइ किल'मिटार बा थिन किल'मिटार गोजान्थायाव गोजानाव थानायफोरा मोजां जायो‌। दा जोंनियाव जायाबाथाय बिसिनाव बांसिन मोजां जायो। जुदि जोंनियाव बांसिन मोजां जायोबा इसि नियाव बाराद्राय मोजां जानो नागिरा आरो।
अ।
जोंनिया बिदिनो माने खामानि मावनायफोरा ओरैबायदि जोंहा माने मालाबा समाव हाजिराफोर नागिरबा मोनलायनो नागिरा माने बयनावबो हा माइ हानांगौ जायोना।
अ उम। जोंनियाव दैया लोमा लोमनायालाय। जोंनियाव आरो बा जोंनियाव दैया लोमा जोंनियाव आरो बांद्राय अखा हायोबा जोंनि ओरै गाहाय साइदजों माने ओजासो एसे दैया बारा जाहैयो आरो लोमो।
औ औ जोंनाव माने नोंथां बिदिनो माने अखा बांद्राय हायोबा जोंनाव इदि दैया लोम जाफैयो माने जोंनियाव। औ अखाया बांद्राय हायोबासो जायो आरो जोंनियाव औ औ औ औ।
जायगाया एसे गोथ नामा नोंथां?
औ औ औ।
अ।
बुंलाय नोंथां।
अ दानियाथ' अखाया आरो इदि हाबाथ' आरो गाहाय जायगाथिं एसे लोमखागोनना लोमनायालाय।
औ। दिनो जायो।
बेनिफाय औ दे बुंबाय थादोलाय नों थां।
जावाय गोरनानैसो आरो गायनांगौ जायो ना।
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ बिदिनो उम उम माखासे खामानिफोरखौ माव बायदि मावो आ
उम।
बिनिफाय जोंनाथ' बिदिनो सोलिलांबाय थाखासिगोन खामानि मावनांगौ नालाय जोंना मावनानै जाग्राखा नालाय ना नोंथां? मावनानै जाग्रा नालाय मावखानांसिगोन खस्थ' खालामखानांसिगोन। औ।
ओमफाय खबरफ्रा दा सा-सान्दै।
मा होनदों नोंथां?
खबरफ्रा दासान्दै मोजां ना।
ओं बिदिनो माखासे खामानिफोरबो मावगासिनो दंङ। हरनि।
औ।
मावग्रा नालाय मावनानै जायाबा ना नोंथां।
औ नोंथां मावग्रा मानसि आरो मावबाय थानो लुबैयोना? दलद थानो बायो अ।
औ। बिदिनो दा सोलिलांखानांसिगोन जोंना खामानि मावनानै जाखानांसिगोन। औ। ओंखामबो उखैबाय माथो नोंथां ओंखामबो जानांसिगोनसो खोमा।
ओंखाम औ।
थारोलै नोंथां।
जाग्रा जाग्रा टाइमाव उखैयानो दै औ नोंथां उम नोंथां होमबा जोंना समा जाबाय।
मा होनदों नोंथां
अ समा जाबाय होनदो नोंथां
दे दे दे दे होमबा नोंथां उनावफोराव लोगो मोनलायगोन। दे होमबा ना दा दसेनो उनाव हरफिनलायगोन आं दे होमबा दोन्थ'लायनोसै ना औ दे दे औ दे